औ खोनागासिनो।
मा खालामदों थाय?
औ दायो आं नै दङ ओरैनो।
हा?
नआवनो दङना?
औ न'आवनो दङ।
ए खबर सबर बोरै?
खबर मोजाङैनो दङ नोंथां।
उम दायो जों बिदिब्ला मेन थांखियाव फैदोनि नामा? सावराय लायनायनि
अ अ
दायो जों बिदिब्ला लोगोनि सोमोन्दै सावरायलायनोसै नङा होमबा?
औ सावराय जायो
उम लोगो जों जिउआव माबायदि लोगोजों लोगो जानाया गाहाम बेनि सोमोन्दै
औ औ औ नंगौ
जोङो माने जिउआव दावगाालांनोब्ला ना जोंनो सोर सोरबादि लोगोजों लोगो जानांगौ बेखौ जोङो सायख'नानै लानो रोंनांगोन आरो जों साफ्रोमबो सुबुङा।
औ औ नंगौ
माने जेनेबा नों माबा मोनसे फरायनाय लिरनायाव माबा मोन से खैदां खैफोदजों मोगा मोगि जादोंब्ला माने बे नोंनि लोगोआ माने गोसो औ गोसो मोजां जानांगोन आरो हेफाजाब होनो हानाय जानांगोन बिदि आरो
थिग बेबायदिनो जेनेबा ओ मोजां लोगोआनो मोजां खालामो आरो गाज्रि लोगोआनो गाज्रि खालामो नङा होमबा? जाय जाय लोगोआ माने खैफोदनि समाव नों जों थाफागोन नोंखौहाय दुखुनि समाव हाय ओ हेफाजाब होगोन। जेंनानि समावहाय हेफ फाजाब होगोन बिदिबायदिखौहाय थार लोगो होननानै बुंनो हायो आरो जोङो।
औ नंगौ औ।
जेनेबा ओ मानसिफोरा ओ खायसे गोसो गाज्रिबो थायोना बेफोरबायदियावहाय। लोगोफोरखौनो गाज्रि लामाजों दैदेनलाङो आरो फोरजों लोगो जालांबाय थायोब्ला बे लोग गोनिनो आखल गियान गासैखौबो लालांगोन आरो राव बावहाय बिनि इयुनाबो गाज्रि जालांफानायबो जायो आरो।
औ माने बे गाज्रि गाज्रि लोगो थायो ओरैबाय बे माने नों फरायनांगौ समाव बा फरायसालियाव थांनांगौ समाव बै बिदि लोगोआ फरायसालियाव थाङालासिनो गावहा बहाब जायगायाव थांनो लिंहरगोन बे जेनब्ला माने नोंनि फरायनाया गाज्रि जागोन ना बेबायदिनो। औ। ओंखायनो बै लोगो फैजों बैयाव बाजाराव थांनो बा बहाबा आलासि जाहैनो होननानै लें हरोब्ला माने बे नोंनि सिफायना होनाय जागोन आरो ना।
औ औ जायो।
जोङो बे बायदि गाज्रि मानसिजों बा लोगोजों लोगो जायैया
औ औ आरो खायसे जेनेबा गाहा फराय खांसिगोन। आरो गोदाव सोराव फरायला, जेनेबा फरायनायनि बेलायाव हा आरो। बेमखौहाय जोंहा फरायखांनानै थाखासिगोन नालाय, इल एदाव हरबाय थायोना खायसे। बेबायदिबो थायो नङा होमबा? दा जेनेबा मोजां लोगोआ जोंखौहाय माबायदि जौगाहोयो? बेखौ एसे बुंलाय।
मोजां लोगोआ जोंखौ जेनबा। जौगाहोयो ओरैबायदि, जेनेबा जेनेबा बेबो फरायदों आंबो फरायदों आरो जेनेबा। दा लोगो जा सानैजों जोंनि थांखिसिम सौहैयागौमानि जों फरायलांबाय थागोन। बे बायदि आरो ना? फरायसालियाव थांलायगोन माने, जों जोंनि सानसेयाव सौहैया गौ माने जों खैदां खैफोदजों बा थाखा फैसाजों मोगा मोगि जाब्लाबो जों दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जों थांखिसिम सहैथारनांगोन। बेफोरबायदि होनलायनाय माने सावरायलायनाय थायो आरोना थुलुंगा होलायनाय थायो माने। नों दुखु जाब्ला, मा सुखु दुखु जाब्ला आंखौ हेफाजाब होगोन। आरो नों नोंबो आंखौ होनांगोन, बेफोरबायदि सावरायलायनाय। माने गावजों गाव थुलुंगा होलायनायनि गेजेरजों थांखिसिम सहैनो हानाय जायो आरो। बेबायदि आरो आंनि साननायाव जौगाहोननाया आरो।
बिदिनो लेखरफ्रावबो सल' गोबां मोनोना? ओ दै मुफुरजों होसो जालायनाय सानै बिसेखिनि सल' दङमोन ना नालाय?
औ। दङमोन नामा।
खोना फेरदोंना खोनाफेरा
आं बांद्राय गोसोआव गैया दङ मोन बायदि मोनदों आं मोननाया।
जेनेबा सानै बिसिगि नालाय। सानै। सिगिनि गेजेरावहाय मुफुर फैयोमोन नामा हाग्रायाव थांनायाव ना मामोन आं बेखौ बारा गोसोआव गैया एसे इसेल' गोसोआव दंसै आरो। एनिफ्राय। मुफुर फैबाय नालाय सासे लोगोआ माने लोगोखौ गारनानै। खारबाय।
उम।
हैबाय आरो लोगोखौ गारनानै ओमफाय सासेयाहाय माने सालु बाहायनानै गारना खारजाबाय नालाय थैनाय बायदि दलर थाफ्लाबाय आरो बेयावहाय बासिबाय आरो दा जेनेबा बेयावथ'। खैफोद जादोंमोन नालाय। लोगोआ हाय। थार लोगो नंगौना नङामोन बेफोरावनो सिनायो आरो जेनेबा नोंहा माबा मोनसे खैफोद जायोब्ला नोंखौहाय जुदि बेयो गारनानै गावनि जिउखौल' नायनाय जाबाय नङा होमबा जोंनि जिउआव हाय माखासे ओरैबायदि लोगोफोरबो थायो जेन जेनेबा गावनि खैफोदखौ दोन्थ'नानैब्लाबो गाव जेखि जाया बेखौ दोनथ'नानैब्लाबो माने गुबुनखौ हेफाजाब होनाय बा लोगोखौहाय बै खैफोदनिफ्राय बासायनो नाजानाय बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनोना।
औ।
बासायनो हायाबाबो नों नोंखौ बासायनो हायाबा आंबो थैगोन बेबायदि होनाय थायो आरो थार लोगोनि गेजेराव।
औ औ थायो।
एसे एसे खोनानाय बायदि दंमोन आरो आं नायाबो। बै ओम बै हाग्रायाव। लोगोफोर लोगोफोर आंखौ मो साया जाबाय होनलायनाय दंमोन ना।
अ बेयावबो दङ।
बेबो दङमोन लेखानि सल'मोन नामाथाय बे ना।
औ सल' बाथा।
सल' बाथा।
लेखायावबो मोनो आथिखालावबो लेखायाव सेबखांना होयो सल'बाथाफोरखौ सिगाङावहाय जेनेबा जों उन्दै उन्दै टाइमावहाय जोंना बाबाया सल' खिथासो गारोमोन आरो बाबाया सल फरायसो गारोमोन नालाय। ओमफ्राय एसे एनै गोसोआव थालांदों आरो। दा नोंथाङा माबायदि लोगोखौहाय लोगो जानो ओ सायख'गोन जेनेबा।
आंनि लोगो सायख'नायाव माने जेबो निसा बा गाज्रि आखु नङाबानो जाय आंनि लोगो जानांगौआ। जौ जुवाजों गोदोयि। बिदि जानांगोन आरो माने। खायसे लोगोआ जौ फाग्ला बा जुवा फाग्ला। बाय दाब्राय खुबग्रा बिदि थायोना बिमा बिफानिफ्राय थाखा माने बिनि उल्था जानांगोन आरो आंनिबा आंनि लोगोआ मोजां लोगोआ माने जेब्लाबो फरायसालियाव थांनाय बिमा बिफानि खोथा मानिनाय एबा खोनासंनाय जौ जुवाजों गोदोयि माने गोदै लोगोजोंसो लोगो जागोन आरो माने लोगो जानाया मोजां आरो आंनिबा
औ थारैनो नंगौ बे थारखा जेनबा जों बेबायदि लोगोजों लोगो जानाय लोगो लोगोनो नोंबो माने सन्देन लांफागोन आरो बेखौहाय
औ औ औ नुहरो औ
जुदि नों निसा ला ग्रा लोगोजों लोगो जायोबा नोंबो निसा लाग्रा जालांफागोन माने ओ लोगोफोरजों खौ जेनेबा खोथा दाननो हालाङै जायो दा गाव जायो नालाय नोंखौबो जाहोनो लोंहोनो गाव बायदि खालामनो बे सेस्था नागिरबायानो थाखागोन। दा बेबायदियावहाय दिनै लादाव गाबोन ला दाउ बेबायदिनो एखे जालाङो आरो ।
बेखायनो बेबादि आखुनि लोगोजों गाज्रि आखुनि लोगोजों गोजान जानाया। गाहाम आरो आंनि साननायाव माने
बे गाव गावनि सायावसो सोनारसिगोन आरो ना। औ बिदि थार लोगो मोजां लोगोखौ सायख'ना लायोबा। गावनि थाखायनो मोजां। खम जाबाय। सायखनानै लायोबा। गावनि थाखायनो गाज्रि। बेबायदिनो मोजां। जोंनि जिउआवहाय गोबां हेफाजाब। होयो आरो जोंनि ज'आवहाय सोलायनानै लाबोयो खैफोदखौहाय बासायो नङा होमबा। फरायनायनि बेलायावनो होन मा माबा मोनसे खामानियावनो होन ना।
खायनो जों लोगो सायख'नाया मोनसे जिउनि गोनां होननानै सानो आरो आङो मोजां लोगो सायख'नानै मोजां लोगो जानाया। मोजां लोगोजों लोगो जानाया।
औ औ थारैनो नंगौ।
लोगोखौबोथ'। नांगौ जायो नालाय नोंनो।
नांगौ जायो औ।
बेखायनो जों थार लोगो थार लोगो थार आखुनि मानसि। जोंसो जों लोगो जानाया गाहाम आरो।
आथिखालावथ' गोबां बेबायदिनो लोगोजों लोगो मेगन सालायनानै बुथारलायनायबो जोङो गोबां नुनो मोनो।
उम नुनो मोनो औ गोबां दंसै आजिखालि।
खौनो अ जेनेबा मेगन सानानै मानानै सिगांनि समावबो बेबादिनो फरायनायनि बेलायाव आरोना लोगोआ जेनेबा हारसिंनो बेबायदिबो गोबां खोनाबोबाय जोङो जेनेबा फरायनायाव गावनिबो बांसिन हायो बिनि थाखाय माने लोगो फोर लोगोनि सार्टिफिकेट खावनानै सावखुमानाय मानाय बेफोरबायदि
औ ओम ओम ओम माने फरायनाय बे रोंगौथिखौ मेगन सानानै ना? लोगोनि रोंग'थिखौ मेगन सानानै
दा बेबायदि लोगोआहाय जोंनि जिउआव गोबां खैफोद आरो जेंना लाबोनानै होफैयो आरो
ओम ओम नंगौ
बेखायनो जोंसो गावनो सांग्रां था नांगोन नङा होमबा?
सांग्रां थानांगोन औ
जेनेबा गाव गावनो बासिनानै लानांसिगोन आरो औ।
औ औ बेनोमोन ना जों लोगोनि सोमोन्दै सावरायनाया।
दा जोङो बिनि गेजेरजोंहाय मिथिनोबो मोनबाय
ओम सावरायलायनायनि गेजेरजों औ माबादि लोगोजों लोगो जानाया गाहाम
मिथिनानै मोजांबो मोनबाय।
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय दे।
बुंगोन ने?
औ औ दे औ।